औ थारैनो खोनानो मोनदों नोंथां।
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गिबि गिबियावनो। नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
दा आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे आं नोंथांजों लोगोसे मोनसे आइलड सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा जुदि ओ ओ सम। होनो हागोनब्ला एसे। माने सावरायगौमोन दा
औ औ नोंथां थारैनो आङो सम होनो हागोन नोंथां।
औ दा जोंनि आयदायानो जादों। जे गोदोनिफ्राय बर' आइजोफोरा नाफोरखौ। गुरनानै एबा गावनि न'आव फिसिनानै माबोरै गावनि जिउखौ खुंदोंमोन आरो बे नाजोंनो जोंनि बर' आइजोफोरा मा मा मुवा बेसाद खालामनानै गुबुन हारिनो एबा। हाथाय बाजाराव फानहैदोंमोन दा आं बिनि बागै एसे सावरायनोसै आरो नोंथां।
औ औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
दा गिबियावनो जोङो ना होनब्ला जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि ना थायो जेरै ना फिसा ना गिदिर। बेनि गेजेराव दङो जोंहा। मावा ना फिथिख्रि ना थौखा पामफ्लेट बायदिसिना रोखोमनि दङ आरो दा जोङो गिबियावनो बर' आइजोफोरा खाथि खालानि जेरै दैखर बिलो। दैमाफोराव थांनानै जेखाइ खबायाइ लानानै ना गुरनो थाङोन आरो नोंथां बै बिलफोराव माने। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेरै बुरलुं बुथुर दैमानि गंगा दैमानि एबा खाथि खाला दैमाफोरनि। दै बानाव माने बारसोम फैयोमोन आरो। आरो बै ना।
मेसें बोथोराव एबा अखा हानाया खम जायोब्ला दै राङो आरो
औ औ नंगौ नंगौ।
राननायाव नाया ओ जेरै दै फुजायाव जोङो नाखौ गुरनाया नालाय दैया खम जायोब्ला अब्ला बर' आइजोफोरा। ना गुरनानै माने गोबां रोखोमनि लाबोयोमोन आरो नाफोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै। खायसेया बिनो एसे जानानैबाबो फोराननानै दोनोमोन आरो।
औ औ।
बिदिनो ज ना फिथफोरखौ जोङो जेरै सानद बुङो बर'आव
औ नंगौ।
सान्द्रियाव जों ना फिसाफोरखौ।
औ।
फोराननानै जोङो। ना गोरान महरै बाहायोमोन आरो नोंथां बिदिनो ना गोनखौ जोङो बायदि रोखोमै जा जानो हायो जेरै जोङो
औ औ
ओंखाम जों लोगोसे बाथोन जे जों
औ
ओंख्रि गैयाब्ला एबा रोसि गोनां ओंख्रि गैयाब्ला जोंहा बाथोन देनानै जोङो गाव नो हायोमोन आरो
औ औ
दा बिब्दिनो जोंहा ना ना गिदिरनि बेलायाव ना गिदिरखौ जोङो स सस खालामनानै न'नि रनि एबा फेमिलि फाननानै जायोमोन आरो
औ औ
दा बिदिनो जोङो नाखौ गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद एबा ओंखालायनाय नुनो मोनो आरो जेरै जोंहा खौ नाफाम महरै बानायनाय जायो दा बै नाफामखौ माब्रै बानायो नो आङो फंनैसो फोरमायना होनो जोंहा आं र बुंजोबखाबाय जे जों नाफाम बानाया जों गिबियाव जोंनो ना गोरान नांगोन
औ औ
एबा ना फिसा जों ना फिसाखौ जोङो जेरै बर'जो फोरा बि एबा हाखर एबा दंग'फोरनिफ्राय जों गुरना लाबोनांगोन जों फोरानना लागोन लागोन बेखौ जोङो फोरानना लाखांनानै जोंनो नांगोन मिथिंगायारि बिलाइ जेरै थास' बिलाइ बिब्दिनो गोबां रोखोमनि बिलाइ थायो जोङो बयजोंबो मिथिजानाय सब बिलाइखौ जों लागोन होग्रोगोन दा बै थास' बिलाइखौ जोङो से सुना लाग्रोगोन दा जोंहा ना फोरान
औ
थानाय नाखौ जोङो थास'जों लोगोसे मिस मिस गुन्दै देग्लिनांगोन आरो जेरै
औ औ औ
थानाय थबसि बा उलाराव उनगोन आरो नाखौ जोङो उनना लानानै जोंहा बेखौ दोननो थाखाय जोंनो नांगोन औवानि हासुं जेरै गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा औवा हासुङाव नाफामजों दोनबोनायखौ जों नुबोनो मोन्दों आरो नोंथां दा दा बिब्दि बाहाय खान्थिखौ जोङो आथिखालावबो जोङो नुनो मोनबोदों खायसेया जेरै प्लास्टिकनि बथल एबा भयाम बुङो बेफोराव दोननाय जायो नाथाय जोङो नाफामखौ गोदोनि मानसिफोरा औवा सङनो द न नुबोनायनि थाखाय जोङो बांसिन औबवा हासुङाव दोनो आरो दा बिब्दि जोङो गुन्दै गनाय लांनाय नाखौ औवा हासुङाव दोननानै जों बेखौ जौनिफ्राय आरामसे जोङो होेथेना दोनगोन दा बै होनायखौ जोङो नैजिबा एबा थामजि साननि गेजेराव जोङो बेखौ दिहुनफिनगोन अब्लाना बियो दा बिब्दिनो जोङो नाफामखौ गुबुन गुबुन गुबुन जामुं आदाराव बाहायनाय जायो जेरै जोङो बाथोन आं दहाय बुंखाबाय जे ना गोरानखौ जोङो ओ फोराननानै बाथोन महरै देनाय जायो थिग बेबादिनो जोंहा नाफाम बाथोन देना लानो हायो आरो नाथाय खायसे सुबुंफोरखौ खौ नुनो मोनदों जेरै जोंनि जौगिसि जौगिजों लोगोसे जोङो बाथोन माबानायखौ नुनो मोनबो आरो आं बिब्दिनो बायसिना लोगोसे बा नाफामखौ जों बानायना जायो। बिबदिनो गोबां रोखोमनि आगजु बाहायनानै जोङो नानि महर एबा बिनि ओंख्रि बानायनाय जि नेमखान्थि बेखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां दा बिब्दिनो नोंथाङाबो नोंथांमोननि जायगायाव जे बर' आइजोफोरा नाफोरखौ बबे बबे जायगायाव गुरनानै एबा खौ लाबोनानै माबाददि संना जायोमोन नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ थारैनो हागोन नोंथां नोंथाङासो गासैबो बाथ्राफोरखौनो फोरमायजोबनानै होलांखाबाय थेवब्लाबो आङो नोंथांजों फंनैसो रावाव फोरमायबावनानै होनोसै जोंनि बर' आइजोफोराहाय नाखौहाय गुरनानै माबायदि बानायनानै जायो बा संनानै जायो। बेनि उनावहाय नाफोरा आग्लायोब्ला बेखौ मा खालामो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सावरायबावनोसै नोंथां बिदिब्ला नों मोंथां जोंना गिबियावनो बर' आइजोफोराहाय नाखौ माबोरैहाय गुरगोन होनोब्ला जोङो बेनि ओंखायनो ना गुरनो थांनाय जोंना माखासे आइजेंफोर नांगोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना बर' आइजोफोरा जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैगोन अब्लाना जोङो बेयाव ना गोरलै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
दे खोनादों नोंथाङा बुंबाय था आं खोनागासिनो दङ।
औ। बेबायदिनो जोंनो दैज्लां बोथोराव बर' आइजोफोराहाय बेबायदिनो नाफामखौ नाफामबो बानायनाय जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायै जोंना दैज्लां बोथोर सफ फैयोब्ला बर' आइजोफोरा जेरैहाय जेखाइ खबाइ बा जेंगाइ बेबायदिखौ लानानै जोंना दंग' बिलोफोरावहाय ना गुरनो ओंखारलाङो आरोोना नोंथां बे ना गुरनानै जोंना बर' आइजोफोराहाय गोबां नाखौ मोनबोनाय जायो जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनि दिनावहाय नायनो थाङोब्ला जोंना दसे गुरनायावनो जोंना खबाइसे ना मोनबोयोमोन होननानै खोन्थायो आर ना नोंथां गोदोनि आबै आबौमोनाहाय। बेबायदिनोहाय जेब्ला बे नाखौ मोनबोगोन अब्लाना जोङो। न'आव लाबोनानै जेरैहाय सान्दुं गोसा जायोब्ला जोङो मैथाजों संना जायो। बा बेबायदिनो जोंना गोबां मैगं थाइगंजों संनानै जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला आरोबाव जोङो। गोबां नाफोरखौ मोनगोन अब्लाना जोङो बे आइजोफोराहाय गुरना लाबो। गबोनाय नाखौनो जोङो सान्दुुङाव फोराननाय जायो आरोना नोंथां। सान्दुंङाव फोरानखांनानै जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय अरावबो होनाय जायो जाहाथे। दे बेनिफ्राय मोदोमनाया ओंखारो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ अराव होखांनानैहाय जोंना नाफाम बानायनाय जायो आरोना नोंथां बे नाफामखौहाय। जोङो माबोरैहाय बानायनो होनोब्ला। गिबियावनो जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय ना गोरान ना गोनांथार आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोंनो नांगोन थास' गुग्लानि देन्था थास'गु्लानि दन्थाखौ खौ जोङो गिबियावनो आरामसे सैनानै लानांगोन बेनि बिगुरफोरखौ साफा खालामखांनानैहाय जोङो। बे ना गोरानखौजोंहाय जोङो बे थास' जिर नानै लानाय गग्लाखौ जोङो खनसेयैनो ज' होनानै। उवालबा जोङो दिेंखियाव देना लानाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे बियो मिस मिस गुन्दै जायो बेबायदि देना लानानैहाय जोङो बेखौ औवा हासुं बानायनाय जायो। बे औवा हासुङाव जोङो बानायनानै बेखौ सोना दोननाय जायो। सोनायनि उनावहाय जोङो बेखौ आरामसेनो जिस्रि होनानै खाथेनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेनि सायाव हा लिरथिना होनाय जायो जाहाथे बेयाव माखासे गाज्रि एम्फौफोर बा थाम्फैफोर हाबनो हायि बादि बा जोङो। बार हाबनो ब हायि बायदि बेबायदिनो दोननानै जोंना‌। नाफामखौ औवा हासुङाव। दोननानै सोनानैहाय जोङो हायाव फबना दोननाय आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो नाफामखौहाय दानि आथिखाल मुगायाव बे औवा हासुङाव। थ' जोङो बानायनायखौ गोबांखौनो नुला जेरैहाय बेनिखायनो जोङो नाफाम बानायनो थाखाय। भयाम प्लास्टिकनि भयामाव जोङो बानायनायखौ नुनो मोनसै आरोोना नोंथां। बे प्लास्टिकनि भयामावबो जोङो एखे रोखोमैनो बे देना लानाय नाफामखौ सोनानै जोङो बेयाव। सायाव जिस्रि होनानै। थेमाखौहाय माथेना दोननाय जायो आरोोना नोंथां मथिेखांनायनि। उनावहाय जोङो बेयाव बार हाबनो हायि बदिनो बेबायदिनो हाखौ लिरथेना होनाय जायो आरोोना नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो हाखौ लेरथेखांना होनानै जोङो बेखौ मास मोनसे बा मास मोननैनि थाखाय जोङो सोना दोननाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ। बर' सुबुं फोराहाय जानो हमो जेरैहाय जोंनिया दानि आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना गोजौ भारत हादराव जोंना। नाफामा सिनायथि मोनबाय आरोोना नोंथां जेरैहाय जोंना बर'नि नाफाम मोननानै जि आइटेक मोनबाय बेनि उनावहाय जोङो जेब्लाना बे ना ओंखामखौ संगोन अब्लानाहाय जोंनि बर' सुबुंफोराहाय जोबोद जानो गोथाव मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैहाय जोंना जौ गिसि जौ गोरान बेखौहाय जोंना। बे नाफामजों जानायखौ जोङो बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना गुबुन न'से न'खराहाय जोंना नाफाम ओख्रै नाफाम संदोंबोब्ला जोंना खाथि खालानि मानसिफोरा बेनि मोदोमनायजोंनो मोनथिहैखायो आरोना नोंथां जेरैहाय
औ
उमुख लाहहा नाफाम ओंख्रि संदों बा नाफाम संदों होननानै जोंना मोनामनायजोंनो मोनथिखायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो नाफामखौ बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगंजों लगायनाबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंनिया थास' बिथट्रि होनो जायखौ बेजोंबो जोङो लगायनानै जायो आरोना नोंथां नाफामखौ बेबायदिनो जोंना नाफाम नाफामखौ संनानै जायो बेनि उनावहाय बर आइजोफोरा ओ बेबायदिनो दैज्लां समाव समाय बा जोङो मेसें समायावबो दैमा बिलोफोराव ना गुरनानै लायो जेरैहाय साम' खांख्राइ बा जोङो दैज्लां बोथोराव गांजेमा सिंखावरि ना बेफोरबायदिखौ जोंना बर' आइजोफोरा गावनो गुरना लायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना बर' हौवाफोरा बा जोङो बेबायदिनो दैज्लां समायाव सेन ख'खा सायो बा जोङो आस्रा जे लाङि